हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथांजों औ नोंथां खोनादों नोंथांजों इसे सावरायनो हागोनना नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना?
औ औ हागोन दे नोंथां सम दङ।
औ नोंथां नोंथांजों दैज्लां मेसें आबादनि सायाव एसे सावरायनो नायगिरदोंमोन
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे दे अब्ला नोंथाङा दैज्लां मेसें बोथोरनि आबादनि सायाव एसे
औ औ आं जा मिन्थिगौ गासिखौबो मिथ मिन्थिजोबाब्लाबो जा मिथिगौ नो
औ औ नोंथाङा जा मोनथिगौ बुंब्लानो जाबाय। आरो आंबो जा मोनथिगौ बेखौ बुंनोसै आरो सोंना लानोसै औ औ नोंथां दे दे ओमब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो
औ दैज्लांनि आबाद बुङोब्लाथ' जों माइ माइ आबादानो गाहाय
औ नोंथां माइ आबादानो जोंनि गाहाय
औ माइनि अनगायैबो जों दैज्लां बोथोराव गोबां गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनिबो आबाद खालामनाय जायो औ जेरै पटल काक्रेल भेन्दि औ जिं-जिंखा औ दैज्लांनि जोगोनार बायदिसिना मैगंनिबो आबाद खालामनाय जायो। नोंथांमोननिथिं दैज लां बोथोराव मा मा मा आबाद खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनायसाय
नोंथाङा खनसे बुंफिनलाय मोजां खोनायाखै
नोंथांमोननिथिं दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनायसाय
जोंनिथिंजाय दैज्लां बोथोराव गाहायै बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां मानो होनब्ला जोंनिथिंजाय माइ आबाद मावनानैनो गासैबो जाजोबो बिनि अनगायैबो उम माइ आबाद मावनानै जा एसे हा थायो बे हायाव माने जानो थाखाय न'आवनो जानो थाखाय ओ जायखो ओ न बायना जास्लायस्लाय न'आवनो जानो थाखाय
औ नोंथां।
मैगं थाइगं लकेल जायखो गायनाय जायो।
औ औ औ
बिदिनो जिंखा गायो गानो थाखै आरो पटल लाव फालौ बायदिफोरखौ माने न'आवनो जानो थाखाय माने बे खिनिखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां जोंनि थिंजाय।
औ नोंथां बेनि अनगायैबो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां?
मेसें बोथोरावबोथ' बिदिनो लाइ लाफा बेफोरनो गाहाय जायो मेसें बो
औ औ बेथ' गोथां मैगं हिसाबै औ जोबोर मोजां
साखाथियावनो माने बेफोरखौ माने गुबुन जायगायाव थांस्लायस्ल लाय हाथाय बाजाराव लायस्लाय लाायस्लाय न'नि साखाथियावनो माने गायनानै बा फोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
नोंथां नोंथाङाथ' माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायदों जेनेबा माइ आबादखौ बोरै मावो बोरै गायनाय जायो बोरै माव
औ हेलौ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां माइ आबादखौ बोरै मावनाय जायो आं नोंथांनि सिगाङाव जा मिथिगौ एसे फोरमाय निसै
औ औ नोंथां
औ गिबियावनो बा खोथिया फोग्रोनाय जायो
औ औ नोंथां खोथिया खोथिया फोनो थाखाय माने गिबियाव माइ लि माइ दोनग्रोनाय जायो बेखौ माने बोसोरसे आगोलनि माइफोरखौ फुरान माइ एबा बोसोरसे आगोलनि माइखौ लानाय जायो बेखौ माने माइग्लि बुङो औ माइग्लि बुङो आरो बेखौ दैयाव हरथामबा हरनै बेफोरबायदि सोमग्रोना दोननाय जायो औ औ
औ दैयाव हरनै बा हरथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो बेखौ सोमनाय बेनि उनाव जों
ओंखारो अब्ला बेखौ माने बोरियाव बोखांनानै बोरियाव हरसे बोरियाव सानसे बा हरसे दै रानखांनो थाखाय दोननाय जायो
औ बेखौ जों थास' बिलाइ बा लाइ बिलाइ बा फाथोनि बस्थाफोरजों खोब होननानै गाजा बेरहोनाय जायो
जा बेेरहोयो औ आरो बेनि अनगायैबो माने बेखौ माइग्लिखौ सोमखांनानै जेब्लानोाखि गाजा बेरो अब्लाथाय फोथाराव फोनो लाङो फोथाराव फोनो लांनायनि आगोलावनो मा
औ जों फोथारखौ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो औ बेनि उनाव हालेवखांनानै
मिथिखागौना गोदोनि
औ गोदोनि समावथ' जों गोदोनि समावथ' नांगोलजोंनो हालेवोमोन मोसौजों नांगोल
नांगोल जंगाल लानानै
औ दानि दिनाव थ' ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय नुनो मोनसै
ग गोनोखोआरि जुग जाबाय नालाय मेसिनजोंनो सोलिजोबो
औ नोंथां
गोदोनि समावथ' बिदिनो बोथोरफोराबोथ' जोबोर मोजांमोन माने गायनाय फुनाय समाव माने अखानि बिबाङा जोबोर मोजांमोन गायनो थाखाय जोबोद दै जायोमोन मोजां जायोमोन नाथाय बेफोरखौथ' जों दानि दिनाव नुनो थांलाना नोंथां जेराव दैनि बिबाङा खम जाबाय अखा हानाया खम जाबाय बिबाङा खम जानानै आबाद मावनाया खमायलांबाय आरो बिदिनो आबाद मावनो थाखाय माने जोङो दै नांगौ जाबाय दैखौ माने दैमा ओ दैमा बिलो बा दंग'फोरनिफ्राय जोङो दै अखायाब्ला जों बोरै दै मोननो बिनि थाखाय माने मेसिनजोंनो दै सारग्राबो दिहुनबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
दानि दिनाव माने गासैबो मेसिनजोंनो सोलिजोबो बेनि थाखाय माने मेसिनजों दै
औ औ नोंथां
बिदिनो नोंथांमोनथिं औ नोंथांमोननिथिंजाय मा मा माइ आबाद आबाद मावनाय जायो जेनेबा माइयाथ' गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन नाम दंना मुं दं औ
औ बेफोर जाबाय माइब्रा जोसा गंगा जमुना रन्जित औ आरो आरो आथिखाल औ आथिखाल मुगायावथ' गोबां गोदान गोदान गोदान गोदान मुंनि ओंखारदों इदिनो बेफोर जाबाय गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओंखारदों औ औ
आरो जों जोंनि सुबुं सुबुंफोरा जोंनि बर'फोरा बांसिनानो माने जानाय जानाय माइ गायनायनि अनगायैबो माने बांसिनानो माइब्रा बा जोसा माइखौ गायफानाय जायो मानो होनबा बे माइखौ जोङो फिथा जानाय जायो जुमाय संनाय जायोना नोंथां बेनि थाखाय माने बेखौ खौ गायनाय जायो जाहाथे जोङो न'आवनो आबाद खालामनानै न'आवनो मोजाङै मोनजायो आरो दानि दिनावथ' बिदिनो औ औ औ फिथा जायो जोंनि बर' फोरसा आरो बिदिनो दानि ओ बिदिनो मा होनो गोदोनि समावहाय जोङो गासैबो सुबुङानो माने आबाद मावजोबोमोन गासैबो न'खर न'खर आबाद मावोमोन बिदिनो माइ गायो ओमफ्रायायो दानि दिनावथ' जों बेफोरखौ नुनो थांलियाना नोंथां मानो होनोब्ला दानि दिनाव अखानि बिबाङाबो खम जाबाय बोथोर बोथोराबो सोलायबाय बोथोराबो सिगांनि बायदि थालिया अखा नांगौ समाव अखा मोन जाहाथे मावनो हाया बेनि थाखाय माने गोबां सुबुङानो गारजोबनो हमबाय आरो दानि दिनावथ' बेफोरखौथ' जोङो गुबुन हादोरफोरनिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो मोनोना नोंथां फानफैयो माने जोंनि जायगायाव
औ नोंथां
आरो नाथाय बेफोरखौ गुबुननिफ्राय बायना जानायाबो एसे बेसेबां मोजां नङा मानो होनोब्ला बेवहाय जोबोर रासायनारि हासार जायखौ बुङो केमिकेल थायोना बेजों माने बेराम जानायनि गोबां ओ गोबां चान्स थायो आरोना नोंथां
औ औ बेनिखायनो गावबा गाव न'आवनो आबाद मावनानै जानाया मोजां जायोना नोंथां
हासार होआलासे बिदिनो न'नि मोसौनि लकेल जायखौ हासार बुङो गोबोरखि बेफोरबायदिखौ होनानैनो माने औ बे हासारखौ होनानैनो माने न'आव गायनायानो मोजां जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ
नोंथाङा माइ गायफेरबायना
मा बुंदों नोंथां औ नोंथां औ गायफेरबाय
नोंथाङा न'आव माइ गायफेरबाय ना गुबुनावबो गायफेरबाय
न'आव गायफेरबाय नोंथां
अ बिदिनो जोङो हिनजाव मानसिफोराथ' माइ गायनाय फुनाय समाव खोथिया फुनाय माइ गायनाय गोबां हाजिराबो थाङो आरो गोदोनि समावथ' जोङो माने सावरि जानाय जायखौ बुङो फालाबो
औ औ बेफोरबायदि नुनो मोनसै नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' बेफोरखौ खौ नुनो मोनला
औ औ नुनो मोनला गोबाङानो माने दानिया माने रावखौबो मोननो थांलिया गाव गावब गाव गासैबो बेस्थ' थायो बेनिखायनो माने गासै बे खौबो मोननो थांलिया बेनि थाखायनो माने गाव गावब गावनो न'आवनो हाजिरा लगायनांगौ जायोना नोंथां
औ औ नोंथां
आरो माइ गायनायनि आगोलावथ' जोङो माने दुब्लिखौ फोमोनग्रोना लानांगोन ना नोंथां
औ औ नोंथां
हालेवनानै फोमोनग्रोना लानांगौ बिनि उनाव आलि दाननांगौ आलि खोनांगौ मानो होनोब्ला आलि आलि दाननानै आलि गोदान खोयोब्लासो मा होनो बेवहाय दै लाखि िनो हायो होननानै माबायो आरो औ आलि होआब्ला माने दै थ औ औ बेयो माने मोनसे आ खोनाया माने म दै लाखिनायनि मोनसे सुबिदा
औ औ मानो होनोब्ला जों दै नङाब्लाथ' जोंनि माइ आबाद दा मोजां जानाय नङा होनब्ला
आरो मानो होनबा जोंनिया आरो जों जिहेथु आबाद खालामो बेयाव माने आबादा जों जोंया माने जेबो रासायनारि हासार जेबो बाहायनाय जाया नालाय मोजां बेनो जायो आरो बिनि थाखायनो जोङो गासैबो हायोब्ला माने न'आवनो गाव गावबा गावनो आबादखौ मावनानै माने जानो नांगौ आरोोना नोंथां
औ औ नोंथां हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
औ औ औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ नोंथां उनाव लोगो मोन
नोंथांजों माइ आबादनि माइ आबादनि सायाव मिथिना रायज्लायनानै मोनथिनाय मा सावरायनो मोना गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन दे बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंसां गोजोन्थों